हेल' औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नों
औ माबोरै दं नोंथाङा
अ आं मोजाङैनो दङ नोंथां ओ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन
औ आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ दैज्लां बोथोरनि बागै सुंद'यै सावरायनो सानदों नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनोहागोन
अ औ नोंथाङा सावरायजागोन
बिदिब्ला जोंना दैज्लां बोथोर होनोब्ला थ ओ औ दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै दै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
अ अ अ जागोन नोंथाङा सावरायजागोन
बोथोर होनोब्लाथ' गोबां बिदिनो आबाद मावनाय जायो
औ औ जायो
बिदिनो दैज्लां बोथोराव जोंना ओ अखा हाबाय थायो आरो जोंना ओ गोबां दैबानाबो जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिदिनो औ बिदिनोहाय जोंना दैबाना जानानैहाय जोंनि बे ओनसोलाव गोबां ओ सुबुंनि गोबां आबादफोरखौनो जोङो खहा जालांनायखौ नुनो मोनो
औ।
औ बिदिनो जोंना माइ गायनायफोराबो जोंना दैबानानि जाहोनाव गोबां सुबुंनि ओ माइयानो जोंना। खहा गोबां खहा जालाङो आरोना नोंथां।
औ-औ नोंथां।
माइजों लोगोसे गो-ओ गुबुन आबाद जेरैहाय जिंखा पथल ओ। बेफोरबायदि आबाद। जोंना ओ अखा हाय-हाबाय थायोब्लाहाय जोंना दै सुरोबनानै गाज्रि जा जालाङो।
औ।
औ बिदिनो ओ नोंथाङाबो दैज्लां बोथोरनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां दैज्लां बोथोर होमबा जोंहा दैज्लां गुबैयै ओ माइ आबाद मावनायनि अन गायबा माने जोंहा गोबां मैगं थाइगंफोरबो मावनाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
बेवहाय जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला आं गिबियावहाय जोङो उम खोथिया फुग्रोनाय जायो आरोना खोथिया फोनायनि सिगां जोंहा माने नोंनो मा रोखोमनि माइ गायगोन नोंनो मा खोथिया नांगौ बेखौ माने गिबियाव जोङो माइ बेखौ सोमना दोननाय जायो आरो ना। सोमना ओ माइग ओ माइआबो गोबां रोखोम थायो जेरै- रनजित खर्मा बेबायदिनो गोबां-गोबां बेबायदिनो बेलेक-बेलेक माइ थायो आरो। ओमफाय बेखौ माने जोङो ओ - बेहाय दैयाव सोमना दोनखांनायनि उनाव माइगेरखौ जेब्ला जोङो फुख्रि एबा दैखरफोराव सोमना दोनो बे सोमखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो बियो माने औ हरनै बा हरथाम सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो माने बोखांनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
बेखौ बोखांनानै बेखौ माने गाजा एबा फेंखा बेरहोननो थाखाय बेखौ थास' बिलाइ एबा, बेखौ थालिर बिलाइफोरजों जों खोबनानै दोननाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोङो आ थिखालाथ' माने गोदोनि बायदि मोसौ हाल एवनायखौ जों नुनो मोनलियाना? ओ बांसिनै माने जोंङो ट्रेक्टर बेफोरबायदि माने गिबियाव खारायग्रोना लायो बिनि उनाव जोङो माने बेखौ मोजाङैनो माने बेखौ फोमोननानै एबा, हाखौ ग्लेब-ग्लेब खालामनानै हाब्रु खालामना लाग्रोनाय जायो आरो ना। दैज्लां बोथोरावथ' बहाबा अखा हायो माने बहाबा बेबायदिनो। ओ माने अखा गैयाबा माने गोबां मिसिंनफोरनि हेफाजाबजों माने दै सारनानै बेबादि जोङो खो खोथिया फैनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ।
बेखौ खोथिया फोनायावथ' खोथियाखौ फोननाय ट्रेक्टर एनाय समावनो खायफा-खायफाया माने गोबां रासायनारि हासार बेफोरबादि गोबां हासारफोरखौ बाहायफानायखौ हाजों गलाय मोनदेर जानो थाखाय बेखौ माने बाहाय खानायबो जायो आरोना खायफा-खायफाया मा नाया खायफा-खायफाया बेफोरखौ माने गोदो-गोदायनि दिनाथ' माने जों बांसिन जिब जुनारनि खि-गोबोरखि बेफोरजोंनो जोङो बांसिनै बानायनायखौ नुनो मोनोमोन ना? आथिखालाव माने गोबां रासायनारि बेफोरखौ बाहायनायाव नुनो मोनो। बैसनजों खोथियाखौ जेब्ला फोखांनानै खोथिया एसे जौ अब्ला बेयाव माने एम्फौ जानो हायै बायदिसिना ना जोथोन लायो आरो ना। बिनि उनावहाय जोङो जेब ब्ला माइ गायनो जायो अब्ला माने जों माइ गायनायाबो बेबायदिनो ओ गोबाङो बेबायदिनो दाथ' मोसौ जो एवा जोङो ट्रेक्टरजोंनो माने हायखौ जोङो ओ मोजाङै फोमोननानै लानाय जायो आरो ना गायनो थाखाय गुरै हा खालामना लानाय जायो। बेखौ खालामखां खालामनानै गायनाय समाव जोंहा माने गोदोथ' जों गोबां सावरि बादि जायोमोन गोदोनि सुबुंफोराना आथिखालाव थ' माने बांसिनै बेबादिखौ जों नुनो मोनलिया बांसिनै रुवानिफोर बेबादि माने गोबां रां रां हरनांगौ जायो आरो इसोरनो ना बेबायदि लायो आरो जों खम समनि गेजेरावनो माने ट्रेक्टरजों बिदिनो खम समनि गेजेरावनो गोबां हा बुरजाबा माने गोबां रुवानि गायग्राफोर लानायनि गेजेराव गेजेर माने जोङो ओ गो दसे समनि माने सानसे सानै समावनो माने गोबां हाफोरखौ जेनेबा गायखांनो हायो आरोना ओ जोङो जोङो बेबायदिनो माने ओ माइखौ खोथिया फुंनाय जायो खोथिया फुखांना माने बेखौ हा गोथौ खायफा बोरि थायो बेफोरनि जोहै माने जोङो माइ गायनायनि आदब खायदाखौ मान माने जों खायफाया गेसां खायफाया गुफुं बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बेहाय जोंहा माइ गायनाया गोबां माइ गायखांनायनि उनाव जोंहा माने हालदांख्रा जायो आरोना जोङो हालदां ख्रायाव गोबां बेबादि गोबां माने माइ गायखांनानै न'आव माइनाव लाबोनाय जायो बेजोंनो माने जोबोद रंजा बाजायै माने बेबायदिनो जानाय लोंनाय हुदाखौ जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो लाखानाय जायो आरोना
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोंहा माने बेबायदि हाब्रु फुननानै आरिनायबो जायो आरो दा ओ बिनि उनावहाय जों माने जे ब्ला माइया गायखांनानै फिथाय ओंखारो बेयावबो जोंहा माने गोबां रोखोमनि जोथोन लायो जेरै एम्फौ जानो हायो मुलि होयो जेरै हार होयो बेबादिनो दैनि गोनांथि जाबाबो दै सख'ना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ नंगौ।
आथिखालावथ' माइ हानायाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरै आथिखालावथ' मिचेनफोरबो ओंखारबायना माइ हानाया
औ
आथिखालाव गोदोनि बादि बेफोरबायदि खस्थ' खालामनांगौ गोनांथि गैया आरोना
औ नंगौ नोंथां औ नोंथाङा मा होनदो हेलौ
नोंथांङा मा होनदोंमोन
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माने आबादफोरखौ माबायदि गायनाय जायो जेरै खोथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोरखौ होनदों
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो माइ गायनाय होनोब्लाथाय ओ गुबुन गुबुन ओनसोलनिजों आं माइ गायनायखौ ओ एखेखौनो नु फ्रामो बे माइखौहाय गायनो थाखाय गिबियावनो जोंहा खोथियानि गोनांथि जायो एबा खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो माइस्लिनि गोनांथि जायो बे माइस्लिखौहाय जोंहा थांनाय ओ बोसोरनै माइस्लिखौ दोननानैनो ओ फोनाय जायो ओ आरो खायसे खायसेया दानि मुगायाव दोना बाबो जोंना नार्सारि एबा दखान बायदिसिनाफोरनिफ्राय बायनानै लाबो
औ
बिदिनो ओ बायना लाबोखांनायनि उनाव जोंहा हालेवनानै बेखौ ओ बे जागायाव जाय जायगायाव ओ फोगोन बे जायगाखौ जोंङो हालेवना लायो आरो खोथि आरो जोंङो माइज्लि खौबो हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो।
औ‌।
बिदिनो ओ हरनै थानानै बोखांनानैहाय जोंहा ओ दैखौ सर'होयो सर' होखांनानै उनाव ओ फेननानै बेखौ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो। बे जेबोब्ला ओ गाजा बेरो अबोला जोंनिया फोथाराव लां नानै जाय जायगायाव फोगोन बे जायगा खौ आरो फि खेबसे फिन मोजांङै हालेवफिननानै हाब्रु जानाय बायदि बेयाव फोना होनाय जायो। बेखौ फोनायनि उनाव औ बेखौ फोनायनि उनावहाय जोंना जेब्ला दान मोनसेनि बारलाङो अबोला खो थियाया जौनानै गायजानाय जानानै फैनो हमो। बिदिनो जोंना दा ओ आमथिसुवा दिनै जोबबाय बिदिनो जो आमथिसुवा जोबनायजों लोगोसे जोंनि माइयाबो गायजाना नै जानानै फैबाय
औ
बिदिनो जोंना ओ दा जाय जायगायाव गायगोन बे फोथारखौ जोंना हालिखौ मोजांङै एव जोबना लानोसै ओमफाय खोथियाखौ फुनोसै खोथिया फुखांनानै जाय दिनखालि गायगोन बे दिनखालि फुङाव ट्रेक्टरजों खेबसे मोजांङैनो हाया गेब्लेजोबनाय बायदि एवना होनोसै एवखांनानै जोंना गायना दोननोसै गायनायनि उनावहाय जोंना बेखौ जोब बोर जोथोन लानांगौ बेवहाय ओ दै नांगौ रोखोमनि नांगौ ज खानि होबाय थानांगौ ओ जेरै-हासिब सानदुं दुंनानै दैया रानोब्ला बेखौ आलिखौ सिगांथिंनिफ्राय दानग्लायनानै दैखौ होनानै दोननाय जायो आरो दैया बारा जायोबाथाय जोंना उनथिंहाय दाननानै बोहैलांगार हैयो बिदिनो जोंहा जोथोन लायै -लायै जेबोलाथाम दान जायो अब्ला ओ थाम दान एबा बिनि बारो अबोब्ला जोंना माइया ओ थरायनानै फिथाइ ओंखारनानै ओ राबोनो हमो आरो। ओ बिदिनो थाम दान बारलांनायनि उनावहाय जोंहा माइया मोननो हमो जेब्ला मोनो अब्ला जोंना माइ फोथार दुब्लि फोथारखौ जोङो जोबोर समायना नुयो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दुब्लिफोर फोथाराव ओ गोमो एबा सनालि गाबनि जाजोबो। गासै दुब्लि फोथारानो बे दुब्लि फोथारनिफ्राय जोंहा माइखौ हानानै खायसे खायसेया न'आव लाबोनानै नाथाय खायसेया जोंना फोथारावनो मिसिन बायदिसिनाजों जोङो नायो बिदिनो नाखांनानै जोङो लाबोनानै न'नि बाख्रि एबा दुलियाव जोङो सोनानै दोनो। बे माइ बे माइ जा मोन्दों बेखौनो जोङो बाख्रियाव सोना दोननानै ओ फैबाय थानाय बोसोराव जोङो बेखौनो ओ नेक्स्ट फैफिननाय दैज्लांसिम जोङो एबा माइ गायनो हा फिननाय एबा माइ फिथाइ मोनहै फिननायसिम जोङो जानो थाखाय बेखौ ओ थियारि खालामनानै दोननाय जायो बिदिनो जोंना ओ बा ओहोम माइरं सौनानै माइखौ जानाय जायो माइरङा जोबोब्ला आरो बाख्रिनिफ्राय हाननानै लायफिननानै बेखौ सौफिननानै आरो बेखौनो माइ जाफिन ओ ओंखाम जाफिन माने बिदिनो जोंना ओ सोलिलांबाय थायो आरोना नोंथां।
अ नंगौना नोंथां बिनि अनगायै बो जोंहा माने दैज्लां बोथोराव गोबां आबाद मावनाय जायो आरो मैगं थाइगंनि जेरैहाय ना बे जेरै जिंखा जेरै पथल बेनि अनगाबो लेस्रा लाव माने बेफोरो खायफा लावफोरा माने साङाव बियो सांबो नांगौ जायो। खायफाया हायावबो थायनाय थायो आरोना बेफोराव जोंहा गोबां रोखोमनि मुलि नांगौ जायो जेरैहाय बेयाव जोङो फिथाइ थायनायनि जायो बेयाव माने एम्फौ जानोहायि रोदा बेबायदिसिना रासायनारि हासारफोरबो बाहायनाय जायो आरोना। माने बेफोरनि जोंनि ओनसोलफोराव माने गोबां सुबुङानो आबादारि हिसाबै माने जों बे जोंनो फाननानै रां खामायनानै गोबां जिउफोरखौबो खुङो आरो ना। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बेफोरबायदि हुदाया दंखायो जेरैहाय जोङो आरो गोदो गोदाय बांसिनानो माने बेफोरबायदि मैगं थाइगं आबाद मावब्लाबो माने बांसिनै जोङो माने जिब जुनारफोरनि खिबिफोरजोंनो माने हासार बानायनानै जोङो जायोमोन बिनिखायनो बि दिनो माने बांसिनै बेमार आजारफोराबो जाफादेरा बिनि अनगायैबो माने बेफोर
ओ जिब जुनारनि खिफोरजों जेनेबा बेफोरबायदि ओ बि मैगं थाइगं गायनायफोरा मान गोबाव समसिमथायो सेवालासिनो बेफोरबायाददिखौ जों मिथिना मोनो आरोना।
औ नोंथां
थ' माने आथिखालनि मैगंफोरा माने बाजार हाथाय बाजारफोराव बायनायफोरा माने खम समनि गेजेरावनो माने हरसेबा अ हरसेबा हरनैनि गेजेरावनो मानो गोबां सेवो जेनेबा बेफोरबायदि दोनजाया बेफोरखौ नुयो। नुनो मोनो आरोना बेफोरनि थाखायबो माने जोंनि देहा फोरा गोबां गाज्रि नोज्रिया जालांनो हमो आरो ना।
नंगौ नोंथां थारै
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै आंङो गोबां मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिना मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
अ नोंथां औ